हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादों खोनादों नोंथां औ खोनाबाय नोंथां
गोजोन सानजौफु नोंथां
गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिमबो ओरैनो जेनेबा जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायलायसै दे ना नोंथां
जागोन नोंथां अ
औ औ नोंथाङा दि बिदिबालाय फोरमायग्रोनानै होदो एसे
औ जोंनाव जेनेबा जोंनि गेजेराव बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनेक रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रि दं जायखौ जोङो
रायलाय रायज्लायबावनो हाया दा जों दा नोंथांनो नोंथांनि गेजेराव सानैजों मोनसे जेन'बा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरफोरखौ संनाय बिनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा दङ अनला ओंख्रि दा जोङो अनला ओंख्रिया जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि जायखौ जोङो जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो आरो बे जाबाय थागोन जों बेखौ बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला जोंना बे ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि जानाय हिसाबै बियो जोंजों मोजाङैनो गोरोबफानानै दं दा जोंहा अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनब्ला जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो मा नांगौ जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरं नांगौ आरो। जेनबा जोङो माइरंखौ बारा बुरजा नांडा जोंनो खुरैसेसो मोनबाबो जायो आरो खुरै सेसो माइरंजोंनो जोङो बुरजा ओंख्रिखौ संनो हायो दा जोंनाव दोरोङो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो संनो जोङो माइरंखौ सोमबाय। माइरंखौ सोमनानै दोननानै जोङो मा खालामो बेयाव ओ जोङो बेखौ ओ गुरै जायोब्ला जों बेखौ ओ दै स सर' होनांगौ आरो दै सर' होननानै जों बेखौ मा खालामो ओ उवालाव देयो गोदोनि स समाव उवालाव दैेयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ उवालाव देनाय जों बेखौ नुनो मोनला। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि सुबुङा बारा खस्थ' बा बारा मा होनो जेन'बा सम समसि समा नस्थ' जायिखौ लुगैयो बेनिखायनो ओ ए आजिखालि बे इलेक ट्रिकनि ग्राइडार होननाय दं मोनसे बिदजोंनो सङो आरो दा बेयाव देयो दा बिदि बिदिनो जेन'बा जोङो अनलाखौ देना लाबाय देना लानायनि उनाव जोंहा ओ जों अनला ओंख्रिफोरखौथ' जोङो बेदर नङाबा जा जानो सुखुखाया ओ बेनिखायनो जोङो ओ बेदरखौ‌ जेनेबा अमा‌ बेदरखौनो लाब अनदलाजों अमा गोरानखौनो लादो जेनेबा ओ जोङो बेदरखौ आरामनो मारि एवो जेनेबा थाव संख्रि बानलु होनानै एवोना। थाव संख्रि बानलु होनानै जोङो आराम बेदरखौ एवदो। एवनानै जोङो बेदरा जेब्ला दै होजायो दैखौ होदो आरो बिथाङा मस्ला मस्लि माखौ जानो मोजां मोनो मस्लाफ्रा बेखौ होनो हागोन दा बिदिनो जोङो ओ दिखां जेन' मस्ला मस्लि होनानै जेब्ला बेदरा फ्राम-फ्राम जायो अब्ला जोङो बेयाव मा जोङो दै होदो आरो दैखौ जोङो नो-नोंथाङा ओंख्रिखौ बिसि बुरजा बिबांनि लाखिनो दा बेजों समान दैखौ होदो दैखौ होनानै गोदौ होदो ग्लाब ग्लाबनो बे समाव जों मा
जेन'बा जोंहा आगदा आखायजों फ्रि फ्रि होयोब्ला जोंङो आगसिजों एरनांगौ आरो आरो बिदिनो एराब्लाथाय जोंहा मा जायो बैयो जोंना लादुरा जायो आरो ना लादुफोर बायदि बैयाव दैयाव गावजों गाव सिथाबलायनानै लादुरा जायो। बिदिबाथाय जोंना अनला ओंख्रिया मोजां जाया आरो। बेबायदिनो जोङो फ्रि फ्रि होनानै मोनसेजों होदो मोनसेजों बिदिनो ओ एरबाय थादो आरो दा एरबाय थादों बिदिनो ओमफफ्राय बेयाव मा जायो जोंना अनलानि अनला ओंख्रिनि महरा बेयावनो फैखाबाय दा जोङो बेखौ आराम गोबाव गोदौ होदो। गोबाव गोदौ होनानै बेयाव ओंख्रिफोरखौ गोथावसिन खालामनो थाखाय गोजां बोथोराव संदोंबा जोङो बेयाव मा ओ माबा मोनखायो आरो जोंहा दुन्दिया आरो गोलोम बोथोराव संदोंबाबो जोङो गंगार दुनदिया मोनो दा बेफोरखौ होनानै ओंख्रिखौ मोजां मिलौसिन होनो हायो। दा बिदिनो जोङो बेखौ साखिदो जेन'बा खारै एसे होनांगौ बावदों खारै होआ होनांगौ जोंहा जेनेबा बेदर बे अनलाखौ होखांनायनि उनाव जाहाथे ओ जोंना ओंख्रिया मोजां रिमोनो दा बिदिनो जेन'बा उम गोदौ होनानै गासिखौबो होजोबनानै नोंथाङा साखिदो आरो जेन'बा संख्रिफोर नांगोना नाङाखै खारैफोर नांगोना नाङाखै दा नोंथाङा संख्रिफोरखौ बेसि बुरा जायो बानलुफोरखौ खारैफोरखौ माबायदि जानो मो मोजां मोनो बेबायदि गावबा गाव ओ जखानि होजायो आरो। दा बे ओंख्रिया बिदिनो जेन'बा एसे मोजां गोदौ होबाय बिदिनो गंगार दुन्दिया दुन्दिया होबाय। ओमफ्राय जेन'बा नोंथाङा साखिनानै जेन'बा गोथाव जादोंबा बा गोथाव जायाखैबाबो नोंथाङा ओंख्रिया मोनबाय आरो दा जेन'बा उम नोंथांनि न'खराव बिसि बुरजा सुबुं दङ' बा नोंथांनि न'खराव बेसे बुरजा सुबुङा जागोन बेसे बिबांनि ओ बे माबाखौ दै जखाखौ लाखिनानै जोङो बे ओंख्रिखौ फोमोननो हायो आरो दा बिदिनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोङो गोद ओंखायनो जाबोनाय हिसाबै जों बेखौ दासिमबो जायो आरो जोङो इयुनावबो जों बेखौ जाबाय थागोन। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बे ओंख्रिया जोंनि मोनसे जोंनि बर'फोरजों सोमोन्दो गोनांथार। थाखायनो जोङो बे ओंख्रिखौ ओ नासयनो हाया बा नेवसिनो हाया। दा बिदिनो जोंनि ओ हाबा-हुखाफ्रावबो जों गोदो हाथासुनि हाबायाव जों नुनो मोनोमोन जेन'बा अनला ओंख्रिखौ हिन्जाव गोदाना देनानै गावनो देनानै संनानै हौवा गोदान जाहो नांगौमोन आरो बे हाथासुनियाव संनाय समाव मा जायो जेन'बा ओंख्रिखौ बेयो ओंख्रियाव जोङो खारैबो होनो मोना हालदैबो होनो मोना खालिबो जोङो संख्रि बे संख्रिखौल' होनानै जोङो बेखौ संनानै हिनजाव गोदाना संनानै हौवा गोदान जाहोनांगौमोन आरो दा बिदिनो नोंथां आं नों थांनो जोंनि बर बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जायखौ जोङो अनला होनो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय दा नोंथाङाबो आंनो मोनसे जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि संनायनि बागै बा माबायदि सङो बिनि बागै
औ-औ नोंथां फोरमायनो हागोन जेनेबा नोंथाङा बे अनलानि सोमोन्दै फोरमायबाय आं दानिया नारजिनि सोमोन्दै ओइ फोरमायनो नागिरदों आरोना नोंथां जेने बा नारजि अमाखौ माबोरै सङो जोङो जोङो नार्जि होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखागौ बे जोंनि बे फाथो आबाद मावनायखौनो जोङो माबायो आरोना जेरै जों फाथोआ गोरा जायोबा जों फाथोखौ मोजाङैनो जोङो फोराननानै जोङो जेब्ला गोरान जायो अब्ला जोङो सोनानै दोनो नारजिखौ जेनेबा जों प्लास्टिकफ्राव खानानै बबा बस्थ फिसाफ्राव सोनानै दोननानै जोङो जेब्ला रानो एबा जेब्ला जों जानो जा जागोन अब्ला जों हानो आरोना बेखौ जोङो नार्जिखौ जों संजेननो थाखाय मा खालामनांगौ बे नारजि एबा फाथो गोरान बे बिलाइ गोरानखौ जोङो लाबोनानै दैयाव सोमगोरनांगौ जायो आरोना मा बेखौ दैयाव सो सोबनायानो जाहोना जाहैबाय गुरै जायोब्ला मा होनो दै हाबोब्ला माने मोजां रस ओंखार होननाय बायदि जायो आरोना जेनेबा जोङो नारजिखौ जोङो सोमगोरनानै लाबाय सोमगारनानै लानायनि उनाव जोङो अमाजों सङोबा जोङो अमखौथ' जोङो बायखानांगोन बेखौथ' जोङो मोनथि जायो जोङो अमाफोरखौ जों सिथारनानै जानो हाया बे गिदिर बुस्थु आरोना दाउफ्रा आलादा खोदा जोङो अमा जानो थाखाय जों हाथायाव अमा लायनानै जोङो ओ मेजेम मेजेम अमाखौ लाबोनांगोना आरोना नोंथां मेजेम मेजेमजोंबा माने मिलौसिनो गोथाव जासिनो आरोना नोंथां जोङो अमा मेजेमफोरखौ लाबोनानै हाथाइनिफ्राय लाबोबाय हाथाइनिफ्राय लाबो हनानै जोङो अमा मेजेमफोरखौ दानिया मा होनो एव-एवनायनि लाहार फाहार खालामसै आरोना बिदिनो जोङो मिथिखायो जोंहा बर'नि ओंख्रियारि ओंख्रि जायोबा दोरोङारि ओंख्रि जायो जायोब्ला जोंहा बांद्राय मस्ला मस्ला मस्लि होआ होननानै जों मिथिखायो जेनेबा जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे माखासे बुस्थुफोरखौनो होनाय जायो जेरै जोङो बे सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा हाइजें बेफोरखौनो होयो आरो बानलु बे बेफोर होनानैनो जोङो माने गोथाव मोनलायो आरोना बे बेखौ जोङो ओमफ्राय जोङो दानिया अमाखौ एवनोसै आरो ना दाम एवबाय एवनायनि उनाव मा खालामखो जोङो मा खालामनांगौ बे नारजि ना जों सोमनानै लानाय नारजि बे नार्जिखौ जों मा खालामनांगौ जोङो दै हरनानै बेयाव जोङो होनांगौ आरो ना जब्ब' हरनांगौ नङाबा जोङो सि सिगांबो रुनानै दोननो हायो आरो जोङो बैबायदि जों मेरला प्रसेस दं आरोना बे नारजि ओंख्रि संनायनि जेनेबा जों नारजिखौ रुगोरोब्लाबो जोंहा मोजां जायो आरो जेरै जोङो नारजिखौ रुगोरोबा गुरै जाखाबायाब ना बै नारजि गोरानाथ' एसेबाबो गोरायाथ' गोराना बेसेबाव गोरा जागोन नालाय बेनि थाखायनो जों नारजिखौ रुग्रोबाय रुनायनि उनाव जोङो अमा मेजेम एव- एवनायखौ जोङो जेब्ला एवरखाङो सारायाव अब्ला जों बै नारजि रुनायखौ जोङो होफैनो हायो आरो ना बेयाव होनानै जोङो दै बे नारजि रुनाय ब दै बेथ' दै थाखागोन आरो बिनि उनाव जों एसे होदेरबावनांगोन आरोना बे होदेरनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ जोङो दानिया बे नारजिखौ गेब्लेनो थाखाय जोंहा मा होनांगौ खारै होनांगौ आरो ना जोङो बे नारजिया गेब्लेलाबाया आरोना ना खारै हो होबा खारैया जाहैबाय मा होनो जों बे माखासे ओंख्रिफोरखौ मिलौहोयो आरो ना आरो गुरै खालामो जेरै जोङो सबायफोरखौबो मिलौ गुरै एबा मिलौ होयो आरो नारजिफोरखौबो बेयो गेब्लेयैखौ गेब्लेहोयो एबा मिलौ होयो आरो ना जोङो नार जिखौ जोङो जखा माने बे नारजियाव जोङो बै खारैखौ जों मा खालामो जखानि होबाय आरो बिनि उनाव जोङो सागंजों जों दालि खाथा एबा सागं होनो बेजों जोङो साथारनांगौ आरो ना सायाबा बे नारजिया ग'था ग'था बिलाइ बिलाइयैनो थागोन आरो ना जानायाव मोजां जानाय नङा आरो जोङो जेरै जों सायै सायै साबाय आरो बै माखासे देन्थाफोर बिलाइआ दालाय गेजेर गेजेर बिलाइ गेजेर गेजेर देन्थाबो थाया होनबा बैफोर गोरा जायो आरो ना बेखौ जोङो बोखांनानै गारनांगोन नारजि सङोबा बैखौ बोखांनानै गार राबा जोंहा जानायावबो जानो सु सुनाय नङा आरोना बे गोदायैनो थालांगोन बिदिनो जोङो लासै लासैनो साग्लिदो ओमफ्राय बैयो जे फैफायो गोरा देन्था फैफायो बेखौ बोखांनानै बेफोरबायदिनो जोङो नारजि ओंख्रिफोरखौ जोङो संनानै जानो हायो आरो ना नोंथां बेफोरनो होननांगौ बे मा होनदों बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो गोबां दंबावो जेरै औ आं बे मा होनो आं खारैनि सोमोन्दै एसे फोरमायखादों आरो ना नों जेनेबा जों खारैखौ मा मानिफ्राय मोननाय जायो बे खारैआनो जाहैबाय जोंहा सबाइ सबाइ बे मा होनो सबाय बे रोदा जोङो मारा होखानानै थाया होमबा बे सबायजोंबो जों बिफां सबाइनि बिफांजोंबो जोङो खारै दिरुननो हायो एबा थालिर थ' थालिर फस्ला मा होनो थालिरखौ जोङो दानै दानै बिगुर जिरै जिरै जिरनानै जों फोरानदो फोराननानै जोङो मा खालामनांगौ बेखौ जों सावनानै होयोबा बेनिफ्रायबो जोङो खारै मोननो हायो आरो ना आरो बिनि दंबावो जोङो बेसर बेसरनिफ्रायबो मोननो हायो जोङो आरो मा होनो सिबिंफोरनि बायबो मोननो हायो बै फोरनिफ्राय मानि जों खारैखौ बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो आरो ना बेखौ जोङो मा होनो सावबाय सावनानै गुसु खालामबाय गुसु खालामनायनि उनाव जोङो बेखौ दैजों लगनानै आराम फिथर फिथर खालामनानै मा होनो फोराननानै बे बेखौ जोङो दोनो आरोना ओमफ्राय दोननायनि उनाव जोङो जेब्ला सरो जेब्ला जों खारेन्ट नांगौ जायो अब्ला बेखौ जोङो दै होनानै सरो आरो ना जिस गोबा होनानै जों स सरनानै बेखौ जोङो बे खारैखौनो जोङो बे ओंख्रि सानायाव बर'नि दोरङारि ओंख्रि सानायाव जोङो होनाय जायो आरो ना नोंथां बेनि सिगांनिफ्रायनो बुंनांगौआ नोंथां समावबो जानाया जाबाय नोंथां दोनथ'लाय दिनि नामा नोंथां
औ नोंथां दे
दे बिदिबालाय